हेल' अ नोंथाङा फ्रि समाव दंना?
ओं ओं दं फ्रियावनो दं।
नोंथांजों माखासे ओरैनो आयदानि सायाव रायलायनो सानदोंमोन आं।
ओम ओं ओं बुंनो हागोन दे।
जेरै मिथिंगा आरो जोंनि आबहावा बिनि सायाव रायजलायनो सानोमोन आरो आइजो आयदानि बेयाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा गिबियाव
गिबियाव मिथिंगानि बागै जोंनि सोरगिदिं जोंनि बुहुमाव थानाय माने सोरगिदिं मिथिंगायाव थानाय जेरै दंफां लाइफां मानति जिब जुनार बायदिसिना माने
उम
बेफोर माने मिथिंगायाव बेफोरो गोलैयो आरोना नोंथाङा बुंनानै होनो हागोन नामा?
आं बुंलाय नांगौ अ दे। मा होनो जेनेबा मिथिंगा बुंबाथ' जोङो सोरगिदिं ओम मेगन फिदिंबानो नुनाय जेरै मानसि जिब जुनार बिफां-लाइफां हा दै बार अख्रां बेफोरखौनो जों सरासनस्रै मिथियो नालाय बेफोरनो। मिथिंगा आरो दा मिथिंगानि थादेरसाफोर होनोब्ला दिनै
ओम।
हा दै बार अख्रां बेफोर आरोना दा बेफोरखौ जोङोथ' मिथिंगाजोंसो थांना थानानै दङ जेरै मिथिंगानि जेरै बिफां लाइफां बिफाङा अक्सिजेन हगारो जोङो साम अक्सिजेन गैयाबा जों थांना थानो हानाय नङा बेफोर अक्सिजेन बिनि थाखायनो जोबोर गोनांथि आरो बिफां-लाइफांफ्रा जेरै दै दैयावथ' जों थांना थानो हाया। मोनफ्रोमबो मिथिं मिथिंगानि थादेराजों जों थादेरदा थादेरसाजोंसो जों थांना थानानै दंमोन दा बेखायनो मिथिंगाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां आरोना दा बेफोर मिथिंगाखौ जोङो। ओ सांग्राङै लाखिनांगौआ जोंनि जोंनि खामानि जों मानसिफोरनिनो आरो मिथिंगाखौ जों मानसिफ्रानो गुबुंले खालामो बुंनो थाङोब्ला। जेरैओ बिफां-लाइफांखौ दानफायनानै बिफां लाइफां दानफायनानै बिफां लाइफांजों सियार टेबोल न' बानायनाय बेफोरबो मोनसे मिथिंगानि गोबां खहा खालामनाय जायो बेफोर बेफोर खहानि थाखायबो जेरै बिफां लाइफां खम जाबा जोंहा गोबां ओ जेंना जेंना फैनो हागौ जेरै ओ ओ कलकारखानानि उखुन्दै गारि मटरनि उखुन्दै बेनि थाखायबो ओ बारा गुबुंले जायो स' बेफोरखौ जोङो गोबां सांग्रांथि जानांगोन आरो हायाव हायाबोथ' मिथिंगानि सम्पद जेरै हायावबो जोङो ओ प्लास्टिक प्लास्टिक लहा बायदिसिना गारनायनि थाखायबो हायाबो गुबुंले जायो स' बेफोरखौ जोङो नायनांगोन आरोना बेसेजों सांग्रांथि लाखिनो थाखाय जेरै आरो ओ दै दैयावबोथ' जों प्लास्टिक लहा बायदिसिना नाङि बुस्थुहा सेवफालाङि बुस्थु गारबानो दैया गुबुंले जायो आरो ना। स' बेफोर मिथिंगायानि सम्पदखौ जोंओ मानसि मानसि माहारियानो लासै लासै गुबुंले खालामगासिनो आरो ना।
उम।
स' बेफोरखौ जों नायनांगोन जेरैहाय मिथिंगा जाब्रथाय जाथाय होमबा दैबाना दैबानाया जेरै दैज्लां बोथोराव जायो जेरै गोबां बिफां गोाबां अ बिफां नों गोबां अखा हानानै जाउनाव गोबां अखानि जाउनाव दैया लामा मोनैयाव थि लामा मोनैयाव बोहैनायाव न' बां दुब्लिबारिजों बोहैनानै जोंखौ गोबां खहा खालामो जेरै आबाद फिफां-लाइफां मानसि दुमसि बेफोर मिथिंगानो जाब्रथाय जाथाय आरो स' बेफोरखायनो जोङोओ उम दैमा सेर सेराव फिफां लाइफां गायनांगोन उम बिदिनो बान्दो मोजाङै थिनांगोन मोनसे मोजां थि लामा दै बोहैनो थाखाय जोङो ओ बानायनानै होनांगोन आरो स दैयाबो दैया जेरै दै दैयाव दैयाबो गोबां जेनेबा खुरखाबोयो न' बां दैबाना जाबाय स' बेफोरनो जों मासे से सांग्रां जानांगोन आरो। दा नोंथाङा एसे बुंग्रो बुंबावगोन नामा
मिथिंगानि बागै बुङोबा जेरै नों जेरै बुंदों माने
ओं
दंफां लाइफां बेफोर थायोबा मोजां आरो माने
जेरै मिथिंगाफ्रा बोरै खहा जायो नोंथाङा नोंथाङा इखो बुंबानो जाबाय मिथिंगाया बोरै खहा जायो आरो जों बोरै सांग्रांथि जानांगोन बेफोरखौ बुंबानो जाबाय
खहा जानायनिथ' बागै जेरै दा दानि जुगावथ' गोदोनि जुगाव थ' बिदि गारि मटर जेबो गैयामोन ना बिनि थाखाय माने मिथिंगाया गोग्गोयैनो थायोमोन दानि जुगावथ' जेरै दा गारि मटर सालायनानै माने मिथिंगा बारहावा खौ जोंखौ गेबेङै खालामो आरो माने गुबुंले खालामो बेनि थाखाय गोबां माने जाहोन माने
गुबुं जायो
उम गुबुं जायो आरो माने बेनि थाखायनो जों दंफां लाइफां गायोबा मोजां
उम
गायनानै लानांगौ इदिनो जेरै आम जा जानला मोनला जेरै प्लास्टिक बथल प्लास्टिक मेथाइ फे केट दानि गथ'फ्राथ' बिराद जायोना बेफोर बुस्थुखौ माने जा था जानला मोनला गारनाङा दैफोराव गारनाङा जेरै जानला मोनला लामाफ्राव गारनाङा बिनि थाखायनो माने मोजां आरो जोंनि थाखाय जों बेखौ साखोन सिखोन लाबोयोबा मोजां आरो
अ मोजाङानो
उम नोंथाङा बुंबावनो हागोन ना
औ दा हमना ला जों मिथिंगानिफ्राय जों जियानो जा थांनानै थानाय दं जेरै बोथोर बोथोर बायदि बोथोरसो जोङो ओ मिथिंगायाव जों आबाद मावनानै मिथिंगानिफ्राय मिथिंगानिफ्राय मोननाय फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगंखौ जों जानानै थांनानै थानो हायो जेरै फिथाइ सामथाइ होनोब्ला आनारस थाइजौ खानथाल लेसु बायदि बायदि फिथाइ सामथाइ जों मिथिंगानिफ्राय मोननो हायो आरो ना आरो जोङो आबाद होनबाबो जोङो गिबियावनो जोङो गुदि आबाद नांगौआनो जाबाय जोंना माइ माइ दैज्लां बोथोराव गायनाय जायो दैज्लां बोथोराव दा नोंथाङा आबादखौ ओ माइखौ बोरै गाय खोनथाहरनो हागोन नामा जेनेबा खै थियाखौ बोरै फैयो माइ बोरै गायो
ओं गां हायो दे खोन्थानो हागोन
अ
जों गिबियावनो माइखौहाय माने माइ जोलै दोनो जोङो जेरै जोलै दोननानै जों बे माइखौ जेब्ला बो थोर फैयो दैज्लां बोथोर फैयो बे समाव जों माइखौहाय गिबियाव सोमनानै लाग्रोनाय जायो दैयावहाय दैनिफ्राय बोखांनानै जोङो गिबियावहाय जोङो ओ दुब्लियाव माने हाल एवनानै इदिनो माने माइ फोजानाय खोथिया फोजानाय खालामना लाग्रोनांगौ गिबियावहाय जों मोजाङै फोनांगौ
औ
बिनिफ्राय फोनानै जों खोथियाखौथ' फुनो रोंखायोना जेब्ला खोथिया फुजानाय जायो। बिदियाव फुदो फुनानै बिनिफ्राय हालौवदो हाल एवनानै इदिनो फुग्रोना लानानै गिबियाव जों साननैसो थानानै गायनाय जायो आरो माइखौहाय
औ
नोंथांङा गायनो रो नोंथांङा हाल एवनो रोंङोना
हाल एवनोथ' आं हाल एवफेराखै खिनतु जों दानि जुगाव आथिखालनि जुगाव नायोबा दानि जुगाव गासै बो बिगियानारिजोंसो जाजोबो जेरै नांगोल बायदिसिना बाहायनायखौ जों नुनो मोना नांगोल मै जों गा सैबो जों गासैबो ओ बिगियाननि मुगाजोंसो थांनाय बायदि जों नुनो मोनो जेरै हाल एवनो थाखायबो जोंङो ट्रेक्टर बाहायनाय नुनो मोनो आथिखालनि मुगायाव आरो बांसिनाबो सोरबा सोरबा माइ गायनायखौबो मिथिंगानि मेचिंजोंसो गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो दा जों बेबायदि गोबां सोलायनायखौ मोनदों बेबायदि बेखायनो जों आबहावाबो जेसेबां हायो एसेबां सांग्रां लाखिनो नाजानांगोन आरो जेरै आजिखालि मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोनला होनायखौ नु गासैबो बिगियाननि मुगाजों आरो माइ गायनायावबो जों दाना रासायनारिक हासार होनायखौ नुनो मोना सेलोंग्रायाव जायनि जाहोनाव हा गुबुंनाय जों हा गुबुंनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना स औ बेबायदिनो जों मिथिंगायावबो आबाद मोननायखौबो जुगाव बांसिन रांनि लबियाव रासाय रासायनारि हासार होननानै बुरजा मोननो थाखाय बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो दा बेफोरो जोंनि देहानि थाखायबो गाज्रि बेखायनो जों मिथिंगायाव मोननाय बेसेबां मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेसेबां हायो। इसेबांनो मिथिङाजों लोब्बा लाखिनानै मावनानै आबादफोर दिहुननाया मोजाङानो जायो आरोना स बेफोरनो आरो नोंथांङालाय मिथिंगानि मा मा जेनेबा मिथिंगायाव मा मा आबाद आरो फिथाइ सामथायाइ बेफोरखौ एसे मिथियो नामा बुंनो
मिथियो बुंनो थाङोबाथ' जोंङो माने न'फोराव बिदिनो गायनाय मिथिंगानि माने न'फोराव जों गायनाय जेरै गायनानै लानाय दंफांफोर जेरै फिथाइ सामथायाइनि बागै आरो ना जेरै थाइजौ दंफां
थाइजौ दंफां बि खान्थाल दंफां गोबां माने आनरस फिथाइ जेरै आनरस दंफां
सुफारि
औ
माने गोबां मोननाय जों माने बेखौ गायनानैबो जों मिथिंगानि थाखायबो मोजां माने जोंनि देहानि थाखाय थाखायबो मोजां आरो बेफोर फिथाइखौ जों मोनजायोबा दंफांनि थाखायथ' दंफाङाथ' मिथिंगानि थाखाय मोजां जाबाय जोंनि थाखायबो मोजां बिनिफ्राय गोबां माने बिदिनो जों मावनानै माबानो हायो आरो गायनानै जों माने रांबो खामायनो हायो मिथिंगाखौबो जों मोजाङै गोग्गो लाखिनो हागोन जों रांबो खामायनो हागोन बेफोरखौ जों बेफोरनिफ्राय दंफांनिफ्राय दफां गायनानै दंफांनिबाय जों फिथाइ मोनबा
जों बेखौ फाननानैबो जों रां खामायनो हायो आरो बिदिनो माने मिथिंगानिबो मोजां जायो नोंथाङा बुंबावनो हागोन ना
आं जेरै बुंलांखाबाय मानसिफ्रानो जों सुबुं माहारियानो जाहा गुबुंले खालामनायनि गाहाय गाहाया जोङो आरोना स' बेखायनो जों गोबां सांग्राङैखि लाखिनो नाजानांगोन मानोना जोङो गासैबो जोङो थांना थानायनि गुबै जाहो माबायानो जाबाय मिथिंगा
हम
स' बेखायनो जों मिथिनांगौ सांग्राङै लाखिनो बिफां लाइफां गायनांगोन जों कलकारखानाखौ एसे कलकारखाना खाथियाव जोङो बिफां लाइफां गायनाय दैफोरखौ हाबनाय रासायनारिक हासार मुवा बा हायो जेरै हायाव आबाद खालामोबा बेबायदिनो जों गोबां माने एसेबां हायो एसेबां सांग्रां लाखिनाया गाहाम आरो ना दा नोंथां जेना टाइमावबो जाबाय दोन्थ'लायसै नामा दे